नोंथां खोनादो?
औ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांङा सम दोङोब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ जागोन सम हागोन औ।
औ औ दे बिदिब्ला सुबुं फोथायनायनि सायाव एसे सावराय दोनि नामा?
औ औ औ जागोन दे।
जोंहा सुबुं फोथायनाय होनोब्लाथ' ओ जों बयबो मिथिगौ गोदोनिफ्रायनो जोंङो माने माबेबा मोनसे खामानि मावनो लानाय बा जोंनि औ माबा मोनसे जोंनि समाजाव सोल थानाय बा बायदि बायदि हाबा मावनो लानायाव जोंङो फोथायनाय बेफोरखौ जोंङो बुंनो हायो। जेरैहाय जोंङो सुबुं फोथायनाय होनोब्ला जोंङो ओ गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन मोननो हायो। जेरैहाय जोंङो हाबानि बिथिंङावबो जो जोंङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंङो जोंनि संसार जानायाव बा जोंनि न'खर न'ख राव बायदि बायदि रोखोमनि जोंङो सुबुं फोथायनाय फोरखौबो जोंङो मोननो हायो। ओ जोंङो ओ हाबानि सुबुं फोथायनाय होनोब्ला जोंङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय जोंङो हिनजाव गोदान नायनो थांनाय समाव
नोंगौ।
लामायाव दैहु खालि नुयोब्ला ओ जाथ्रा नस्थ' जायो बेफोरबायदि होननानै बुंङो। आरो बेबायदिनो जुदि ओ हिनजाव गोदान नायनो थांबाय थानाय समाव लामायाव ओ मोसौ गाया फिसा जोनोम होनाय नुयोब्ला ओ मोजां जायो होननानै बुंङो आरो। बेबायदिनो जोंङो हिन्जाव गोदाना मोजां जायो होननानै बुङो बेदिनो आरो जोङो मोननो हाबावो हिनजाव गोदाननि न'खराव सहैनानै बा जाय हिनजावखौ नायनो थांगोन बिनि न'आव सहैखा खांनायनि उनाव बे हिनजावा जुदि माइ लामबाय थादोंब्ला हिन्जावा माइनाव गोनां जागोन होननानै जोंङो फोथायनायखौ जोंङो खोनानो मोनबोदों आरो।
नंगौ।
ओ बिदिनो जोंङो मोननो हाबावो आरो सुबुं फोथायनाय महरै हाबानि बिथिंङावनो गुबुन गुबुन जेरैहाय जुदि जाय हिनजाव गोदान जागोन बा जायखौ नायनो थांदों औ बोयो आगसिजों देवना बा दरजा मोखांखौ बारोब्ला बै हिनजाव गोदाना बा जाय हिनजाव गोदान जागोन जाय नायजानो थांदों बिनि आखल आखुआ मोजां जायो होननानै फोथायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बिदिनो जुदि बियो आगदाथिं देवनाखौ बारोब्ला बे हिनजाव गोदाना बा जाय हिनजाव गोदान जागोन जाय नायजानो थांदों बिनि आखला मोजां जाया होननानै जोङो माने फोथायनायखौ नुनो मोनदों आरो बा खोनानो मोनदों।
नंगौ।
बेबायदिनो जोङो माने गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन जोङो फोथायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय ओ जोङो मोननो हाबावो ओ जोङो बैसागु बैसागु बोथोर मोननायनि सिगाङावनो बा बैसागुनि सिगाङावनो जोङो गिसिब सिबनो मोना। आरो बेबायदिनो जोंनि नखराव ओ सैमाफोरा जुद्रुयोब्ला नखराव खैफोद जायो बेफोरबायदि फोथायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो आरो जुदि दाउखाया दालाय गोरानाव बानानै गाबबोब्ला नखराव बा सोरबा सुबुं थैयो बेफोरबायदि जोङो फोथायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बा खोनाबोनो मोनदों। बिदिनो जोङो गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन जोङो फोथायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि आन्दोआव माबा मोनसे जाहोनफोरबो थानो हागौ बा गैयाबो जानो हागौ जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जोङो मोनायाव
जोङो आसुगुर हानो मोना जों जि सुथेनो मोना होननानै जोङो बुङो। बिनि नोजोरजों जोङो नायोब्ला जों आं आंनि नोजोरजों नायोब्ला बेखौहाय नुनो मोनोदि जुदि मोनायाव जोङो आसुगुर हायोब्ला जोङो गोदोनि समावथ' लाइट फोर गैयामोन जोङो बाथिजों ओ अर सुयोमोन। बे समाव जुदि नों आसुगुर खौबो हाफ्लांनानै लानो हागौ आरो बिजि ओ जि थेयोब्लाबो बेबायदिनो जानो हागौ। बेफोरबायदि जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ मेगनखौ बांद्राय नोङो नायथाबोब्ला ओ बांद्राय नायथाबोब्ला जोंनि मेगननि पावारा खमायलाङो बेखौ जोङो माने नोजोर बोनानै जोङो बेफोरखौ खालामदोंबो जानो हागौ होननानै आं सानो आरो ओ माने खायफा सुबुङा माने थोंजोङै नों बेखौ बुजायनो थाङोब्ला बेखौ माने बियो खोनासङा नों हामानो मोनानो होननानै ओ बेफोरबायदि माबा मोनसे बुंनानै दोनोब्ला बेखौ बियो माने गिनानै मावालासिनो थायो बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो थाङो आरो ओ बिदिनो जोङो गुबुन बिथिङाव गुबुन जेरैहाय जोङो ओ मोननो हाबावो दाउला दाउला सौलायोब्ला बा नखराव दाउ सौलायोब्ला आलासि फैयो होननाय आरो बिदिनो ओ थोरसि लथाफोरा गोग्लैयो - - ब्ला आलासि फैयो होननानै जोङो फोथायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो माने जोंनि संसार जानायाव गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो फो फोथायनायखौ नुनो मोनो बे सुबुं फोथायनाया माने गोदोनिफ्रायनो आबौ आबै मोननि समनिफ्रायनो माने सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय आथिखालाव माने एसे खम बिबांनि नुनो मोनसै आरो बे फोथायनायखौ। दङ मिथिगौ थेवब्लाबो बे सुबुं फोथायनायखौ एसे खम बिबांनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो आथिखालाव ओ बिदिनो जायनि न'खर न'खराव बोराय बुरै बा आबौ आबैमोननि समाननि बैसोनि सुबुंफोर थायो बैसोरनि न'खराव मानो बेफोर फोथायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला बिसोरो हामानो मोनानो होननानै बादा होनानै दोनो आरो फिसौ जानायफोरखौबो बेबायदि जोङो माने सुबुं फोथायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो सिला गेजेरजों खदाल बानलांनो मोना बेफोरबायदि फोथायनायखौबो जोङो नुनो मोन नुनो मोनो। आरो जानो हागौ बिनि आन्दोआव ओ जेरैहाय जोंनि सिला फोर लिमोनला जानानै थायो जुदि ओ खदाल बाननानै नोङो जुदि सिलायाव गोगलैयोब्ला बे खदाला बौनो हागौ बेबायदि जानो हागौ आरो नोंथां। ओ नोंथाङा सुबुं फोथायनायनि बागै एसे मायबाफोर मिथिगौ नामा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा बिनि सोमोन्दै।
नंगौ।
औ।
फोथायनाय होन नंगौ जों बदबोद फोथायो सासे सखौ जोङो माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां होनोबा जों माबा मोनसे जोङो - सुबुंखौ जोङो फोथायो जेरै जोङो सुबुंखौ जोङो अनेक रोखोमनि जों फोथायो जेरै खोथा बाथ्रा रायलायनाय बे बेबायदिनो माखासे खोथा बाथ्रा रायजलायनाय बेबायदिनो माखासे जोङो सुबुंफोरजों लोगो जायोब्लाथाय जोङो बेबायनो जोङो सोरनिबाफोरो माने जों रांदारफोर हरोना।
औ - औ।
अब्लाबो जोङो माने बैफोराव माने जोङो सुबुंफोरखौ जोङो माने बे बिदिनो जबान'नानै जोङो सुबुंखौ जोङो
औेल
फोथायनानै माखासे बिदिनो रां दाहार हरो बेबायनोङो माखासे जो होयोा सुबुंखौ फोथायनानै जोङो बाय बायदिसिना बाथ्राङो जेनेबा सोरखौबा जों रायखुमायो सोरखौबा जो माबा मोनसे खोथा बुङो सुबुंखौ फोथायनानै। नाथाय बै सुबुंखौ जोङो फथाय मोनजोोब बे सुब रावनो खोन्थाया होननानै बे सुबुंखौ जों फोथायनो जेनेबा रां हरदोंमोन नाथाय उनाव मा हायो बै सुबुङा माने उनाव माने गाब्र'होयो आरो बेफोरबायदिनो जोङो सुबुंखौ जोंङो। फोथायनानै रां हरो नाथाय जोङो उनाव माने बिजोंनो जोंङो थगायजाफिननाय रखम जायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो माखासे खोथा बाथ्राफोराव जों लोगोदो लोगोजों रायजलायो जों लोगोदो लोगो जोंङो। बाथ्रा बुङो माने जोङो सोरखौबाफोर जोङो सोंखारि लायदोंब्लाथाय जोंङो लोगोखौ होननानै जों सोंखोरायदोंमोन खोनथालायासै साननानै नाथाय बै लोगोआनो जुदि नोंनो बै लोगोन खोन्थाहैनानै जोंनि गेजेराव माखासे गुनदुगुल खालामनाय जायो खालामो एबा बेफोरदिनो माखासे फोथायैलायनाय गैयिखौ खालामो माने सुबुंखौ जोङो फोथायो जोंङो बेफोरबायदिनो जोंङो सुबुंखौ जोङो फोथायोमोन। फोथायो एबा फोथायनोबो नांगौ नाथाय सुबुंखौ जोङो माबायदि जोंङो फोथायनांगौ बा जोङो माने फोथायथावना बेफोरबायदि सुबुंखौ जों फोथायनांगौ ओमफाय जाय सुबुंखौ जोंङो फोथायथावना बेफोरबायदि सुबुंखौखौ जोंङो फोथायनाङा आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंङो। बुंनांगोन एबा
औ
मा होनो माखासे सुबुंफोर ओरैनो थायो गोबां माने फोथायथावै हाबा मावो लोगोनि गेजेरावनो एबा सुबुंमाहारिनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंङो। बेफोरखौ जोंङो फोथायनाङा बेफोरबायदिनो गोबां खायसे खायसे मानसि थायो आरो फोथायथाव फोथायथाव जायो खिन्थु नोंथाङा जिथुनोखि बाथ्रा बुंबाय बेफोर बाथ्राया नोंगौ सैथो नोंथांनिफ्राय आंङो गोबां बाथ्राखौ आंङो दिनै मिथि सुबुंखौ माबोरै फोथायनांगौ नोंगौ जोङो माने सासे जोङो सुबुंजों जों फोथायनानै जुदि लोगो जायोब्लाथाय माने जोङो बे सुबुंखौ जोंङो। माने बिजिरग्रोनांगौ जायो एबा बे बे लोगोआ माबायदि बे सुबुं माबायदि बे सुबुंङा नोंखौ इयुनाव जामब्रहोगोन नामा बेफोरखौ माने एसे लोगो जायोबाथाय माने बै सानदेरनाया मोजां एबा जोङो बेखौ सालि सालि नायग्रोनानैसो जोङो जोंङो फोथायनाया गाहाम होननानै आं साननो माने मानो होनबा जोङो जोंङो सुबुंखौ फोथायो नाथाय जोंङो। सुबुङानो जोंखौ थखा होफैनो दहायनो बुंखाबाय जों माखासे रां दाहार लानाय बेबायदिनो माखासे खोथा बाथ्रा बेफोरबायदिनो माखासे इदिनो गोबां रोखोमनि गोबां जोंङो सुबुं लोगो मोनो इदिनो अनेक रोखोमनि जोंङो गुबुन गुबुन जागा फोरावबो जोंङो सुबुं-सुबुंफोर लोगो मोनो बेबायदिनो जों फोथायो फोथायनानै बिदिनो रां दाहार हरथ'यो बिदिनो माखासे जों लोगोफोरखौ जों फोथायनानै रायलायो नाथाय उनाव मा होनो लोगोआनो जोंखौ जामब्र' होयो बेफोरबायदि जों जाथाया जाया नङा जायो बा जोंङो। बेनो नुगासिनो दंङ जिथुनाखि आंनि जिथुनाखि मिथिनाय एबा आंनि जिथुनाखि मोन्दांथि बे मोनदांथिखो आं नोंथांनो जेनेबा फोरमायनानै होबाय आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां
उम
ओ नोंथाङा सुबुं फोथायनाय बा सुबुंखौ माबायदि फोथायनांगौ बेनि सोमोन्दै बुंलांबाय ओ आंबो बिनि सोमोन्दै सुबुं फोथायनाय बा गोदो समनिफ्राय सुबुंफोरा माबायदि फोथायबोदों बा जेरैहाय बेबायदि खालामनो मोना बा हामा बेबायदि आबै आबौ मोननि समनि खुगानिफ्राय माबायदि बारस्लायबोदों बेनि सोमोन्दै आंबो एसे बुंलांबाय ओ जोंहा सुबुं फोथायनाय होनोब्ला जों बयबो मिथिगौ माने जोङो गोदोनिफ्राय माने जाय खोथाखौ माने हामा मोन ना बेबायदि खालामनो मोना बेफोरबायदि ओ रोखोमनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय माने सोलिबोबाय थानाय। बेफोरखौ जोङो बुंनो ओ सुबुं फोथायनायखौ माने गोबां बिथिङाव जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां औ उम।